औ नोंथां
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ नों नोंखौ कल खालामनाय कल खालामनायनि जाहोनानो जादों नोंथां ओ नोंथाङा आं दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो नोंथाङा जौ बानायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामान? नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां औ ओ जौखौथ' जोङो गोदो आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो जोङो जौ संबोदों एबा जों जौ गिसि गोरान बिदि संनानै लों गुदुं एबा जोङो बिजोंनो जोङो ओ फाननानै एबा रां खामायनानै जों न'खरखौ खोथाबोदों नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो जोङो अ बर'फोरनि मोनसे लोंग्रा फेग्रा मुवा नङा होमबा जौआ जोंनिया जौवआ लोंग्रा महरै जोङो जे आइ टेबबो मोनखांबाय नङा होमबा नोंथां अ जोङो आं जौखौ जोङो माबायदि बानायनाय जायो होनबा जोङो बुंनो हायोदि जोङो जौखौ संनो थाखाय जोङो एमाउनि गोनांथि जों एमाव जो जौखौ बानायनो हाया ओ जोङो एम' बानायनो थाखाय जोङो माइरंखौ सोमनानै दैयाव सोमनानै दोननाय जायो नङा होमबा मोनसे ओ गुरै जानायावल'सै बेखौ बेनि उनाव जोङो ओ बिदिनो मोखोन बिलाइ बिबार बिदिनो खान्थाल बिलाइ रैमालि बि बिलाइ बिदिनो जोङो ओ राखेब बिलाइ बिदिनो बिफांफोरखौ जोङो ओ खानानै नाय जमा खालामनानै बेखौ अ जेब्ला बेयो माइरं सोंनायाखौ जोङो म जों थुलुंगा एबा जोङो ओ बिदिनो जोङो आइजेंफोराव थिखांनानै बिनि दैया सुग्रायोब्ला जोङो बेखौ उला एबा दिंखि देनाय जायो नङा होनबा नोंथां ओ जमायै जोंङो सना बिलाइफोरजों देंदेफानानै बे जेब्ला दोगोन गेब्लेयो अब्ला बेखौ जोङो जमा खालामनानै बिदिनो जोङो अ दै सु सु बेखौ साबस्रिनानै जोङो लारु बानाय जायो नङा होमबा नोंथां जोङो बिदि सिबथुमनानै बेखौ ओ दालाय एबा जोङो सानदै सानदेंगाफोराव ओ जिगाबखौ जोङो ओ जिगाब गोरानखौ स्रो स्रो होनानै बिनि सायाव जोङो ओ बे लारुखौ होनानै सानदुंफोराव फरान नाय जे नङा होब नोंथां ओ जोङो बिदिनो जोङो स्नि सानफोरावनो जोङो स्नि द' सानफोरावनो बेखौ जोङो राननायखौ नुनो मोनो ओ बेनि उनाव जोङो ओ जुमाय गिसिखौ संनाय जायो जुमाइ गिसिखौबो जों गोबां ओ माइ रंजों संनाय जायो बेनि अनगायैबो बेनि गेजेरावनो जोङो गोथावसिन जायो होनबा जोङो बिदिनो माइब्रानि जुमायखौ जोङो जों गोबां सङो नङा होमबा नोंथां? ओ जोङो बिदिनो माइब्रानि जुमायखौ जोङो ओ मागो एबा जोङो दमासि बिदिनो जोङो बाय बाहागि आलासि जानाय एबा जोङो ओ हाबाफारिफोर बाहायनाय एबा जोङो गोबां खामानिफोराव ओ लोंनो थाखाय जोङो बेखौ गोबावसिम बिदि जोङो से बोसोर एबा जोङो ब्रै दान थाम दान बा दानावलासे जोङो एम्फौ बाज्रुमलायनाय जोङो बिदिनो फिना दोनोमोन नङा होमबा नोंथां दासिमबो बियो जोबोर बेसेन गोसा लायो। बेखौ जोङो फिनायखौ फानबा ओ जोङो बिदिनो बेखौ संनो थाखाय जोंङो माइब्रा एबा जों गुबुन माइरंफोरखौबो जोंङो संनो हायो। ओ बिदिनो जोङो ओंखाम जेरै सङो बेखौबो बिदिनो संनानै जोङो ओ प्लास्टिक एबा आइजेंफोराव जोङो प्लास्टिक फोराव बनानै बेखौ ओ गुसु जानानै एरननानै दोननाय जायो नङा होमबा? जों एरनानै दोननानै ओ जों जेब्ला बियो गुसु जागोन अब्ला जोंङो बाखारखौ जोंङो एबा जोंङो एमावखौ ओ बिदिनो जोङो देख्रुबनानै जोङो गुन्दै खालामनानै लानाय जायो बेनि उनाव जोंङो एमाखौ‌ औ आ आखाइजों बिदिनो जोंङो सारस्रिनानै जोंङो मिलायनाय जायो जोङो नांगौबायायदि बिदिनो जोंङो ओ फालासे जोंङो बिदिनो थाइथाम थाइब्रै थाइनै बि बिदि होनायखौ नुनो मोनो होनानै जोङो बेखौ लागायनानै दै सारस्रिनानै लागायनानै जोङो खान्था थावफोराव जोङो सोना दोननाय जायो। नङा होनबा नोंथां दोननानै बेखौ जोङो जेब्ला गरम बिदि गोलोम बोथोर जायो अब्ला बियो थाबनो जायो। गोजां बोथोराव जोङो थाब रोसि जानायखौ नुनो मोना नङा होनबा नोंथां?
औ औ थारैनो नोंथा नंगौ।
जोङो बिदिनो दैज्लां बोथोराव जोङो ओ बिदिनो सानथाम साननै सानब्रैफोरावनो जोंङो बिदिजानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ
बिनि उनाव जोङो बेखौ ओ लोंना लोंनानैबो जोङो लोंखांनायनि उनाव ओ बे जोङो जुमाय गिसिखौ लोंखांनायनि उनाव जोङो जौ गोरानबो संनो हायो नङा होनबा नों थां जोंङो जौ गोरानखौ संनो थाखाय जोंङो मोनथाम आगजु बाहायनाय नुयो जेरै जोंङो सिङावबो जोंङो बिदिनो जुमायखौ होनाय जायो। ओ बिनि उनाव जोंङो दै होनानै होनाय जायो।
नंगौ नोंथां।
जानानै बेनि उनाव जोंङो आरो गुबुन मोनसे जोङो खान्था जनाय जायो बिनि गेजेराव जोङो गब्लंनानै बिनि खफाया जे ओ जेरैबो जोङो बेनि खफाया ओ खफ'वा बेजों साथिं जोङो उसिफावनानै बेखौ बेयो अ जे एबा जोंनियाव जौ गोरान गयो बिनि थाखाय जोंङो बेखौ अरसबफ्रंनाय जायो। बिनि उनाव जोङो बे खान्थानि गेजेरनि जिङावबो जोङो पाइपखौ जोङो गब्लं सोनायखौ जों नुनो मोनो। मोनो नङा हबा नोंथां सोनानै जोङो बथल एबा जों गुबुन ओ आइजेंयाव जोङो ओ बिदिनो जोदौफोराव जोङो होनानै जोङो जाहाथे ज ज गांनो हायो बिनाय ज बिनि उनाव जोङो साथाराव बिदिनो जोङो ओ ओ बिदिनो जोङो सा खान्थाखौ होनानै बे सायावबो जोङो दै होनाय जायो दै गुसु जेब्ला बियो गुदुं जागोन अब्ला बियो बिनि खफजोंनो बिदि सेरेपखौ गयो। बिनि जोङो गेजेर गेजेर खान्था जाबना होनाय जोङो फारागाव जोङो हा लिरना हाब्रु जोङो लागायनानै जोङो लिर थेनानै जोङो खफ'आ जेरैबो जोङो बायहेराव गलांनो हायि जोङो बिदि लिरना होनाय जायो। नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो जोंङो ओ नांगौ बायदि जोंङो गोबावहाय दिहुननानै जोंङो बिदिनो गंब्रै गं बिदिनो अ दिहुनानै जेब्ला दैब्रु महर लायो अब्ला बेखौ जोङो खांफिननानै दोननाय जायो नङा हबा नोंथां ओ बिदिनो जोङो सेरेफोरखौ जोङो फाननानै न'खरफोरनि जोङो नांगौ मुवा
नंगौ नोंथां औ।
बेखौ बायना लानो हायो एबा जों सेरेब खावनायनि अनगायैबो ओ जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो ओ बिदिनो सेर खावनायजों लोगोसे जोङो अमा फिसिबोनाय एबा अमा फिनायखौ नुनो मोनबोदों नङा होमाबा नोंथां
औ नंगौ
दासिमबो बिदिनो जोंनि गामि ओनसोलाव जोङो गामिफ्राव जोङो फानदोंबाबो जों गुबुनावबो दैथायहरनायबा जोङो बिदिनो जोङो फोरबोफोराव जोङो ओ गलाफोर लुनानै जोङो फाननाय गोबां नुनो मोनो नङा होमबा? ओ जोङो ज जौ बिदि सावनानैबो गोबां जौगालाङो हायो जेनेबा जोङो रां खामायनायाव‌ जोबोर हेफाजाब होनो नोंथांआबो एसे फोरमायना होनो हागोन
औ नंगौ नोंथाङा जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा दाब बावैसो बुंलांनाय बायदिनो गोबां सुबुङानो जौ बानायनानै ओ जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनदों आमफ्राय नोगोराव सुबुङानो जिउ जौखौ जोङो संनाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा जौआ जोंनि मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय मोनसे मोनसे बेबो जायखौ जोङो जा जौखौ जों माबायदि बानायो होननानै बुंङोब्ला गिबियावनो जों बुंनांगोन दख दखान गलानिफ्राय जों माइरंफोरखौ लाबोनानै बेबायदिनो जोङो गोबां ओ गोबां बेबायदिनो जोङो बेखौ जोङो बेबायदिनो खान्थायाव दोननानै जोङो बेखौ साव ओ सावनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो बे माइरंफोरखौ जोङो संखांनायनि उनाव बेयो बेखौ जोङो मोनसे प्लास्टिक बा बेबायदिनो गुवार मोनसे लांदां धाराफोरावसो दोननाय जायो आरोना नोंथां बेयाव जोंङो मा नोंथांङा दाबावसो बुंलांनाय बायदिनो जों एमावखौ सिफ्रुनानै होनाय जायो आरोना नों थां जे बे एमकसेफोरनानै होनानै बेखौ बे प्लास्टिकआव थानाय बे ओ माइरंफोर बा जोंना माइरंफोरखौ संनानै बटिक बासटिखौ खाथाबना खाथबना दोननाय जाया होनना नोंथां सान थामनि थाखाय एबाव खांनानै बेबायदिनो नोंथां सानथाम जाहांबासो बे बे जोङो जहायखौ जोंङो संनो हायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंङो बेखौ खौ संनानै सेरेब दहनो बेनिफ्राय सेरेबखौ जोंङो फाननानै गोबां मुलाम्फा ओ गोबां बेबायदिनो गोबां बेसेनाव फाननानै गोबां मुलाम्फा मोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथां गोबां सम। सुबुंफोरानो बेबायदिनो सेरेपखौ जोंनि बे बर ओ सेरेपखौ जोंङो दहन नानिफ्राय लोंनानै जोंङ गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोन्दों नोंथां। मानो होननानै बुङोब्ला गोबां उन्दै उन्दै लाइमोन बैसा जोंनि लाइमोन बैसोनि सुबुंफोरानो बे सेरेबखौ लोंनानै लामा सामाफोराव जानला लामा नागिरनो थांनानै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौबो खोमानांनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां। बेबायदिनो नोंथां गोबां सुबुंफोरानो बेफोरबायदि सेरेप नखौ जों लोंनानै जानला मोनला ओ जानला मोनला बेफोरबायदि फेनानै न'खराव फोराव दावराव दावसि खालामनाय बा गथ' गथायफोरखौ फरायनायफोराव गोबां बेबायदिनो बिनो गोहोम खोख्लैनाय जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां बेबायदिनो जौ जौआ जोंनि थाखाय ओ बेबायदिनो जोबोरैनो मोजां मोजां फ्रायबो जों बुंनो हाया मानो होनोब्ला जोंना गोबां सुबुङानो बेफोर जौखौ जोङो लोंनानै बेबायदिनो गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां आरो जोंना फारसे ‌ना जौ बानायनानै जोङो गोबां मुलाम्फाबो जानायखौ जों नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' बर' सुबुंफोरा ज्स गोदोनिफ्रायनो जौ बानायनानै जोङो संसार जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथां गोदोनि सुबुंफोरा बेफोरबायदि जौगानायनानै संसार जाबोनानै नैबे आथिखाल मुगायावबो गोबां सुबुङानो जौगानायनानै संसार जायिआ नोंथां बेबायदिनो गावब गाव न'आव नांगौ जानाय मुवा बेसाद जौ फा फानानैनो जोङो बा गथ'फोरनो जिनांगौ जानाय फरायनायाव बेफोरखौ जोङो हेफाजाब बा हेफाजाब होनो हानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथाङा जौ बानायनानै बेबायदिनो गासैबो सुबुङानो बेफोरबायदि गावबा गाव नांगौ जानाय मुवा बेसादखौ जों बायना लानायखौ जों नुनो मोनो। नोंथां बेबायदिनो जोंनि जौ बानाय नाया बेबायदिनो इयुनावबो जोङो जौखौ जोङो बानायलांबाय थागोन होननानै जों मिजिं खालाम खालामनो हायो आरो नोंथां।
औ
औ बेबायदिनो जोङो उम जौगानायनानैनो गावबा गावनि न'खरखौ जोङो जोङो सामलायलांनो हानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथांखौ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानाय होबाय नङा होमबा नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां नोंथां जोंनि सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ दे बिदिब्ला
सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो जोबोद गोजोननाय थाबाय औ।